औ नोंथां खुलुमबाय ।
औ खुलुमबाय नोंथां
औ आं नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन ।
औ हागोन नोंथां
औ बैसागुनि बागै अ नोंथाङाथ' नोंसोरनिखि गिबियावनो बैसागुखौ मा फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि हालामाव हाय ओ बैसागुखौ गिबियावनो ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालारावहाय जोङो मोसौ बैसागु फालियो आरोना नोंथां ।
औ
औ बे मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय जोंहा गोबां बे मुवा-बेसाद नांगौ जायो बेयावहाय जोङो मानो होनबा जोङो मोसौखौ थुखैगोन नालाय बिनि थाखाय जोंनो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जेरै दिग्लि लिथि ओ थाराय पानि लाव फानथाव हालदै बिब्दिनो गोबां बेसाद नांगौ जायो आरोना । जोङो बे बेखौहाय लाना फैनानै बेखौहाय जोङो सानसे सिगाङावनो लाबोनानै दोनफैखायो आरो ना नोंथां आरो बे लाबोना दोनफै खानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो लांगोन खालि फुङावहाय जोङो हानानै लानाय जायो आरो आरो ना नोंथां बेखौहाय हानानै जोङो ओ माला सु सुनाय जायो आरोना नोंथां मालाखौ जोङो औवाखौ ससे दानस'नानैहाय बेखौ आरंजिरनानै बानायनाय जायो आरोना नोंथां । बेयावहाय जोङो खानानै लानाय जेरै फान्थाव हालददि पानिलाव बेफोरखौहाय मोनसे मोनसे मोनसेयै सोनानै माला बनायो आरोना नोंथां
औ
औ बिनिफ्रायहाय बेखौ माला बनायखांनानैहाय जोङो मोसौनो ओ फोथा फोननो थाखाय थाखाय जोङो सारायनिफ्राय एबा थौनिफ्राय हांगार हल'नानै लानाय जायो आरोना नोंथां बे हांगारखौ हाय जोङो थाव फुननानै थाव फुननानैहाय गलायनानै थावजोंहाय लगायनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां बेनिफ्राय बेखौ फोननो थाखाय जोङो ओ औवा फिसा फिसा औवाखौ मोनथाम दानस'नानै बेखौ जमा खा थाबनानै मोसौनि बिखुंआवहाय फोननाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय बेखौ फोनखांनानैहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो आरोना नोंथां बे भुथा फोनायनि जाहोनानो जाहैबाय गोदोनि आबौ आबौ आबौ आबैमोना खोन्थानानै गालांनाय जे ओ मोसौ मोसाखौ जोङो दुब्लियाव हेंगारना दोनहैगोन नालाय ओ बेनि थाखाय थाखाय जोङो ओ मोसा मुफुरफोरा जानो हायै बायदि गिनानै खारनाय बायदि बे फोथाखौ फोननाय जायो आरो आरो ना नोंथां बिनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनानै फागा गोदान होनाय जायो आरोना नोंथां बे फागा ओ गोदान खौहाय जोङो सानसे सिगाङावनो लाबोनानै दोन फैखायो बे फागा गोदानखौ होनानै हाय जोङो ओ फागा बोरायखौहाय दैमानि खनासे जायगायावहाय ओ दोननाय दोनबोनाय जायो आरोना
औ
बेनिफ्रायहाय मोसौखौ जोङो थुखैनायाव थुखैनाय समावहाय मोनसे सल' होनो बेनो जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था होननाय नोंथाङाथ' मिथि गाव बेस सलखौ
औ मोनथियो नों
औ बेनिफ्राय जोङो मोसौ मोसौखौ थुखैखांनानैहाय ओ फोथारावहाय हेंगारना फैनानै बे ओ हानानै लाना थांनाय मुवा बेसादफोरखौहाय न'आव लाबोनानै जोङो ओ न'नि उखुम मुदायावहाय सारनाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ बेनिफ्रायहाय जोङो बैसाग बैसागुनि से खालारावहाय जोङो न'खरखौ मोजाङै फोस्राबनानै लानानैहाय नखरनि ननि मन्दिरावहाय जों साथि लगायनाय जायो आरो ना साथि लगायनानै जोङो आफा बोराइ बाथौखौ ओ खुलुमनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जोङो खुलुमखांनानैहाय ननि‌ गेदेमा म आइ आफा बिदा फंबाइ गासै खौबो जोङो खुलुमनानै बोर लायो एबा गियान लायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ नखरनि गासै बाय बाहागिखौनो जोङो ओ खुलुमखांनानै गामिनि गेदेमा सुबुंफोरखौबो खुलुमहैयो आरोना नोंथां बिनिफ्राय जोङो ओ बैसागनि नैथि खालारावहाय गामिनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' जानानैहाय जोङो बैसागु मोसानो थाङो आरोना नोंथां बेनिफ्राय मोसानो थांनायाव थांनानैहाय ओ बे मोसानो थांनायाव जोङो उम जोंनि बर'नि गाननाय जेरै दख'ना थावसि फास्रा ओ आर'नाइ गामसा बेफोरबायदि गाननानै थाङो आरोना नोंथां बेवहाय मोसानो थांनायाव हाय जोंनो ओ गामिनि सुबुंफोरा जा एसे अननानै रां हरो माइरं हरो बेखौहाय जों लाना फैनानै न'आवहाय दोनथुमनाय नखरसे बैसागु मोसानो थांनायफोरनि सोरनिबा नखरसेनियावनो ज' दोननाय जायो आरोना नोंथां बे बेनि उनावहा हाय जोङो बैसागुनि जोबथा खालारावहाय ओ लावसार ओंखाम जायो आरोना नोंथां
औ
बिनि उनावहाय बैसागुनि जोबथा सानखालि जोङो लाव सार ओंखाम जानायावहाय जमायै गाजा गोमजायै रंजायो आरोना नोंथां बेनिफ्रायहाय ओ बैसागुनि जोबथायावहाय जोङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ जोंहा मोनसे फांसन खुङो आरोना बैसा गु बिदायनि बेवहाय जोङो जोंनि गासै गासैबो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरानो गाजा गोमजायै बयबो फैयो आरोना नोंथां बेवहाय जोंहा गोबां आयदानि गेलेनाय मोसा सानाय बादायलायनाय ओ होयो आरोना नोंथां
औ नोंथां जोंनि थिंबो बेबायदिनो खुंनाय जायो आरो गिबियावनोथ' जोंनियाबो बो मोसौखौनो बयबोथ' मि-मिथिखायो बैसागआव जोंनिया गिबि सानखौ मोसौ एबा बोरमा जिब जुनारनि थाखाय फालिनाय जायो होननानै
औ नंगौ नोंथां
औ जोंथ' बेबायदिनो नोंथाङा गिबियावनो बुंलांखानाय बायदि बेफोरबायदि आदबैनो जोंनियावबो फालिनाय जायो आरो ना औ जोंनि बेस सेथि सानखालि गोखा गोखै मैगंबो जानाय जायो
औ
थालिर फस्ला फुंखा लाफा सायख' दिंखिया आरो थाइजौ गोरलै बेफोरबायदि जानाय जायो आरोना जोंना ओमफ्राय ओ नैथि सान खालि जोंना मानसि बैसागु बुंनाय जायोना जो जों बेयाव गेदेरा उन्दैखौ सनमान लायो आरो उन्दैयाबो गेदेरखौ सनमान लायो बेबायदिनो आरो न'खरनि थैनानै थांनाय बा आद आबै आबौ आयं बेफोरनो जोङो गोथैसो बावउनाय बुङो आरोना बेखौ जों बिसोरनो औ जायफोरा जौ लोङोमोन बा सादा जायोमोन बेफोरनो जोङो जेरै जाय जायो बिफ फोरनो बावबाय आरो जों बिसिनि थाखाय गाननो थाखाय जि बावउनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव ओ नैथि सानखालि जोङो आरो बेयाव बैसागु मोसानो ओंखारलाङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै आरो दानि जुगावथ' बांसिनानो गंगोना सेरजा बेफोरखौ लानाय नुनो मोनला ना नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथांमोननि थिं बैसागु मोसायोब्ला मा मा आगजु लानानै मोसानाय जायो
औ ओ जोंनिथिंजाय नोंथां बैसागु मोसानो थाङोब्ला ओम खाम सिफुं सेरजा जथा बेखिनिखौनो लानानै थाङो आरो थरखा औवाजों दाननानै मोननाय बेखौहाय जोंनिथिं जाय लानानै मोसायो आरो ना नोंथां थां मानो होमबा दानि जुगाव गंगोना बेफोरबायदि ओ रावखौबो दामनो रोंनाय एबा दामनाय नुनो मोना
औ नोंथां जोंनिथिंबो नुनो मोना
औ बेनिफ्राय नों बिथांमोननि हालामावहाय बैसागु बिदायनि माइबा फोर फांसन एबा फोरबो खुंनाय जायो नामा
औ जायो नोंथां ओ गामि गामियावनो बेफोरबायदि खुंनाय जायो ओ बेफोराव जोंनि गेलेनाय जायो आरोना खेला उन्दैफोरनि थाखायबो खारनाय बा बारनाय आरो गेदेरफोरनि थाखायबो बेबायदिनो खारनाय आरो बारनाय दिरुं बोलायलायनाय आरो सियार जनाय मेगन खाथेनानै थामा बुनाय बेफोरबायदि खेला होनाय जायो आरोना नोंथां जोंनि बेबायदि गाब गामि ओनसोलाव
औ
औ नोंथांमोननिथिंबो माबोरै खेला होनाय जायोबा माबायादि गेलयो नों थांमोननियाव
अ नोंथां जोंनिथिंजायबो बिब्दिनो नोंथां होनानाय बिदिनो गेलेयो जेरै खारनाय बारनाय ओ मोसानाय मुसुरनाय काबादि बेफोरबायदिनो जों बयबो ओ गेलेयो आरोना नों थां बेयो मानो होनबा जों बयबो गामियाव जयैनो बयबो मोनसे रंजानाय बिनि थाखाय जोंबो बिफोर दि गेलेयो आरोना नोंथां
औ
औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि हालामावहाय ओ बैसागु खो-खौ बेसेबां सान मोसानाय जायो
जोंना बैसागुखौ ओ गिबि साननिफ्राय लानानै स्नि सानहालागै फालिनाय जायो आरो नोंथां
उम
औ बैसागु बोथोराव जे नोंथां मासे दाउ गाबो बेखौथ' बयबो देंखोनि रानि होननानै मिथिनाय जायो बे दाउनि मुंखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दाउ खौऔ
औ नोंथां
अ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे बैसागु ओ बोथोरनि ओ सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो ओ दोनथ'नोसै नामा नोंथां
नोंथां नोंजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों नोंथां
औ नोंथांनिसिबो जोबोर आंनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर नोंथांजों गोबां मोनथिनो मोनोनि बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो गोबां गोबां गोबां साबायखर
औ नोंथां